औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। अ नोंथां बिदिबा जोङो दिनै बर'फोरा जे जोङो बायदिसिना ओ एम्फौ एनला बा माबा मोनसे ना बेदर ओ हमनानै जायो बिनि बागै बिनि गेजेरावनो जोङो ओ एम्बौ ओ खौ जोङो हमनानै जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै। जोङो माबायदि हमो आरो मा मा रोखोमै जोङो बे एम्बौ बेदरखौ जोङो संनानै जायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै ना नोंथां।
जागोनोंथां जागोन-जागोन-जागोन।
थांङा एसे फोरमायग्रोनानै होदो।
जा जागोन नोंथां एम्बु एम्बु होनोबा जोङो मेर्ला रोखोमनि एम्बुखौ जानाय जायो आरो नोंथां जेरै एम्बु बंला, एम्बु थेरे, एम्बु लद, बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो नोंथां। खोनादों नोंथाङा?
औ औ नंगौ।
औ दाना हमनाय होननानै बुङोबा आङो गिबि माने माबाखौनो एम्बौ मंलाखौनो बुंदोंसै माने बे कमन नालाय जेरावबो जायो बर'फोरा बेखौहाय आं एम्बौ मंलानि सोमोन्दै बुंहरोसै आरो। एम्बु बंलाखौ जोंहा जोङो दैलांङावहाय दैलांङावबो हमो मेसेङाव हमो नालाय दैलांङाव आलदा मेसेङाव आलादा आरो नोंथां हमनाया ओ दैलांवहाय जोङो माबाजों हमनाय जायो ओ एम्बुखौ बुनाय जायो आरो जेब्ला बोथोर गोदाननि गिबि खेब अखा हाजेनो बेफोरावहाय दै थायो अब्ला दुब्लि बारियाव एम्बुआ बेयाव गाबनाय गाबो आरो ओंखारो आरो बेखौनो जोङो थांनानै नागिर नानै लानानै थर्स लानानै एम्बु गाबनायखौ खोनासं खोनासं बेहाय गाबदों बेखौ नागि गिरलांनानै जोङो बुथारनानै लाबोनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ
औ बिनि उनाव जोंथ' मोनायावसो बुथारखायो नालाय बिनि उनावहाय मोनायावहायथ' जों खामानिखौ मावला। अखानायै फुङावहाय जोङो ओ खर'खौ दानस' ख'नानै बिनि बिगुरखौ फुनाय जायो नोंथां। बिनि बिगुरखो फुनानै जोङो एम्बुखौ गोदानानै जेरै फेन्दा बिखुं बेफोरखौ जानाय जायो आरो। बेखौ लानानै बेखौ गोदा नानै जोंओ अन्थाइ बाजाब बा नोरसिंजों माने सोरबा नोरसिंजों जायो सोरबा अन्थाइ बाजाबजों जायो बिदिनो एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां। बे एम्बु बुंलाखो आरो ओमफाय दाना मेस मेङावनो आरोबाव ए्म्बु एम्बु बंलाखौनो आरो मेसेङावबो हमबावो नङा होमबा? जेरैहाय ओ दै जिं जिंङावहाय एसे हाब्रु थाखांनाय बा हा गोराथार नंङा माने एसे सिदोब सिदोब बैबायदि हायावबो एम्बुआ ओ दैज्लांङाव जानानै सय मास हाबनानै थायो आरो अख बै हाबफिनबासो बे ओंखारफिनो नालाय बै हाबनानै थानायसै द मेसेंयावथ' बिसोर आदार जाया नालाय गुदुं सिंङाव थायो बेखौबो जोंङो माने जावनानै जायो आरो जावफ्राम जावफ्राम जावफ्रामनानै नाययो आरो ओमफ्राय मोनबाथाय जोंङो एमबुखौ लानानै फैनानै आरो बेबायदिनो बेखौथ' सानावसो जागौ नालाय बेखौ लानानै फैनानै खर' दानस'नानै बिगुरखौ सुनाय जायो आरो नोंथां बै टाइमावहाय औ बिदि ओमफ्राय बिगुर फुनानै जों बिदिनो गोदानानै बिदिनो जेरै नोरसिंजों नोर सिंजों नंङाबा अन्थाइ बाजारजों जानाय जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोनहाथिं एम्बु बंग्लाखौ खौ मारैजायो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होलाय एम्फौखबा मारै हमो माला हमो बेफोरबायदिख
औ औ जोंङो ओ एम्बौखौ ओ बा हमनब्ला बा बियै बांसिन मोनसि नो होनब्ला जोंङो दैज्लांङाव मोनो ओ जेब्ला जोंङो ओ दैज्लां बोथोर जागोननिबा बैसागो दानाव अखा हाजेनोब्ला दा बैफोर एम्बौफोरा बा दै अखा हादैनि एसे एसे दै थानायाव ओंखारो बेफोर माने ओं हाननानै जेब्ला गाबो अब्लानिया जोंङो बै गाब नायखौ संनानै जोङो बे एम्बौ थानाय जायगासिम जों थांङो बा बिदिनो जोंङो स गामिनिनो साथाम साब्रै बिदि ज' लोगो नांनानै जोंङो थांङो आरो थांनानै ओमफ्राय बै जायगासिम थांनानै जोंङो लावथिजों बुनानै जो बुथारनानै बिदिनो लानानै फैयो लाना फैनानै जोङो न'आव लाबोनानै दा बिनि बिगुरखौ खुनानै जोङो गाव नोरसिं मालाबा नोरसिं बिलाइ होनानै जोङो बेखौ एवनानै जायो बिनि अनगायैबो मालाबा समाव जोङो बेखौ फोराननानैबो दोनो फोराननानैबो जोङो जायो आरो ओमफ्राय आरो जोङो मालाबा मै बेखौ मैथाजोंबो संनानै जायो जोबोद गोथाव जायो आरो बेबायदिनो जोङो माने बेफोर बेदरखौ जानानै गोथाव मोनो जेन एम्बौ होनोबाथ' आरो जोंहा एम्बौआ मोननै मोनथाम जाद दं जेरै उम एम बंग्ला जोङो बै जायखौ दै गोदानाव बैसागो बोथोरनि बा दैज्लां बोथोरनि अखा हाजेननायाव जों
नंगौ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय एम्बु बंगा बंग्ला ओमफ्राय लोगोसे आरो जोङो बिनि ओ ओरैनो सरासनस्रा दैयाव थानाय बा जों जिखि जाया समावनो दैयाव फुख्रियाव मोननाय बे जाबाय एम्बु थेरे जाहैबाय। ओ लोगोसे आरो जोङो बै मोनसे ना बायदि जातनि लान्जाय गोनां मोनो नोंथाङा मा होनोमोन? दा बिखौ
एम्बुलर होनो जों एम्बुलर
ओमफ्राय जोंनिथिं बेखौ ओ लानजायगोनां एम्बौ होना बुंनानै बुङो आरो बिदि होननानै गाज्रियो। औ बेखौथ' जों ओ बेखौबो जानाय नुयो साफा सा सानैखौ आरो बेखौ मालाबा सम समाव फोराननानै ओ ना नाफोरजों बा ना गोरानजों फलायनानै जोङो बा नाफाम देनायाव होफानायखौबो जों होफायो आरो बेखौ औ बेबायदिनो जोङो ओ बे एम्बुखौ बायदि रोखोम ओ खायसे खायसे मैगंफोरजों जोङो एवफानानै बा संफानानै जानो मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां
औ नंगौ ओ नों बुंनाय बायदि एम्बुआ मेरला रोखोमनि दङ दा जेरै एम्बु बंला एम्ब बंलाखौथ' आं बुंखाबायानो। नोंथाङा बुंबाय एम्बु थेरे एम्बुलद बेखौबो जों जायो आरो। ओ जेरै एम्बु थे रे होना बुंङोबा जोंङो एम्बु थेरेखौ जोंङो मोननै मोनथाम जायगायाव मोननो हायो। ओ जोङो फुख्रियाव मोनो बेनि उनावहाय जोङो दैमा दै बोहैबाय थानाय दैफोरावहाय जों मोनो। ओमफाय जों बि लोआव मोनो जेरै फोथाराव माइ गायग्रा फोथाराव जेनेबा बिलोफोराव थायो नङा होनबा। जों बेफोरावबो मोनो आ ओमफाय बेफोरखौ हमनायनि आलदा आलदा हमो जेरै दै दै बोहैनायनिखौ आस्रा जेफोरजों सारनाय जायो आरो जेरै नाखौ सारो। बेबायदिनो सारनाय जायो आरो दै बोहैनायनि माने दै बोहैनायनि एसे सि स्मार्ट नालाय एम्बुफोरा। स्मार्ट माने बिराद बारो आरो माने बिराद सियान माने इसोरो औ औ औ। बेनिखायनो ना सारनाय बायदि बांसिन बेखौ सारनानै लानानै फैनाय जायो आरो। बिनि जोंङो ला लानानै फैनानै बिगुर खुयो बिगुर खुनानै माने जों एवनानै जायो आरो जेरैहाय जौ लोंनायफोरावहाय जोबोद मोजां जायो बियो माने गाव गोजा एवना जानो। आरो सोरबा सोरबा मालाबा ओरैनो जानो हायाबा नोर सिंफोरजों होब्रबनानै एवो आरो। जौ लोंनायावहाय बिराद मोजां माने। बे बु स्थू आरो ओरैनो ओंखामफोरजोंबो जायो गोथावआनो जायो नाथाय जौ लोंनायाव बांसिन बाहायनाय जायो आरो बे लायब्रबनाय जेरै ना बेदर बायनो फैसा गैयाबा बेखौ लायब्रबनाय जायो आरो एम्बुथेरेखौ एम्बु बंलाखौथ' मोनबाय थाया नालाय नोंथां बेखौ लायब्रबनाय। जायो आरो आरो जोंहा ओैरैजाय बिलोनि होनोबा जोङो बिलोनिखौ मुस बोयो मालाबा मुस्रि बोनायाव मोनबाथाय लाफायो। ओरैनिफ्राय औ। ओमफफ्राय जेब्ला जोङो दै गिदिर दै बाना जाया होमबा माबा समाव दैल्लां बोथोराव
औ नंगौ।
बै समावहाय जों लाब जे सायोना। बै लाबजे जोंबो जोङो दैखाङो आरो बेखौ जों बेखौहाय मोनबाथाय जों लायो आरो ओमफ्राय मेसें थारावहाय बेयाव रानला जोबो नालाय बे समावहाय लानानै फैनो एम्बु बे समाव हमनो मोजांसिन जायो आरो। नोंथां औ औ बेबायदिनो जेरै आं जे सारनाय दै बोहैनायाव होनदोंमोन ना? बिदिनो एम्बुखौ नायनानै जाब थारबाथाय माने मोजां मोनो मोननाय जासिनो आरो। बेखौबो जों लाबोनानै बेफोर खामानिया माने बांसिन जौ लोंग्राफोरा खालामो आरो। माने बेदर बायनो फैसा गैयाबाथाय बे दद लायब्रबनाय बे दसेनो मोननाय नालाय। औ। बिदिनो बिगुर फुनानै एवनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ नोंथां नोंथां मोननि बेयो जोंनि एम्बुआबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ जाग्रा ओ गुबै आदारखौनो होनांसिग
नों रोंगोर थारनांगौ औ बे जोंनि गुबै आदारा बेखौ जोङो माने बे एम्बु बायदिसिना जानायाव जुदि एम्बुखौ बर'आ जुदि जायो होननानै जुदि सोलिफायाबा अजा। माने जानाय नङा आरो
नंगौ नंगौ औ जाखायो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बा बैसोर ओ जोंनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरानो जोङो बेखौ जों जानो हायो। बा मोनजायो होननानै जों जाबो बाहायबोबाय बे आरो दासिमबो बाहायगासिनो जोंङो बाहायबाय थानांगोन नोंथां औ लाखिनांगोन बेखौ बेनि जानायखौ जोङो माने बेयो जों खौ जाखायो बे हिसाबै जोङो माने जाबाय थादों आरो उनाव ओ दाबो जागोन आरो उनावबो जोङो जाबाय थागोन होनना नोंथां
नंगौ नंगौ जों होननाया नोंथां नोंसोर लानजाय गोनां एम्बु होनो नाया
नोंगौ औ नोंथां
बो माने बायेरानिफ्राय जोंथ' गोदो जायामोन आंबो दाबो जाफेराखै नुबाय आरो बेखौ बै बाहेरायाव थांनानै फैग्राफोरा जेरै मेघालयआव थांनान फैनाय सोरबा नागालेण्डआवनो थांनानै फैनाय बिसोरो फैनानै दाना बेफोरखौबो जाग्रा जाबाय आङो। बेफोरखौहायबो ना होननानै जायो जाहैदों बिसोर जे बेखौ जों एम्बुलर होनो। बिसोर ना साननानै जायोनो। ना ना लानजायगोनां होननानै। आथिं गोनां बेबायदि आरो बिना औ औ एम्बुलार होन जों दैखौ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ माने ज जानाया बेफोरखौ जागायजेनबाय मा थिग जोंबो बोसोर दस बोसोरफोरनि उनावहाय जोंबो जाहैनो हागौ गासिबो। बेखौबो जानाय नुयोबा बेबायदि जाहैगोन आरो।
नंगौ नंगौ औ।
बिसोर साफा सानै जानानै बे जालाय बे जालायावनो दा माने जाग्राफ्राबो गोबां बांबाय नालाय बे लासैनो जोंनि आदार जाहैनो हासिगौ आरो। बर'फोराबो बेखौ जाबाय थायो होननानै जों एम्बु बंग्लाखौ जायो एम्बु थेरे खौ जायो। बेबो बेबायदि जाजाग्रानि नो गोलैहैनो हा
नंगौ नंगौ औ औ नंगौ औ दे होमबा नोंथां औ दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'निसै जों।
जागोन नोंथां जागोन जागोन अ दे।